हेलौ
औ हेलौ।
औ नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
त' गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
उम आंनिफ्रायबो जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
दा नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
आं दायो ओरैनो दङ' नोंथां।
औ त' ओरैनो दङ'ब्ला आं मोनसे जर'खा आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो फैदोंमोन। नोंथाङा आ दायो टाइम होनो हा टाइम होनो हागोन ना?
नोंथां उम थाइम होनो हागोन सावरायनो हागोन दे।
द' दिनैनि जर'खा आयदा हिसाबै आङो मोनसे मोजां आयदा एबा बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिफ्रा मिथिंगायारिनिफ्राय जा हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनसायनाय मेगं बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं। बैफोर मैगंफोरनि सायाव जों फंनैसो सावरायलांनि। थ जोंनि बर हारिया। गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लानानै रायजो जाबोनाय हारि नङा होमबा नोंथां?
थारैनो।
जोंनि बर हारिया ओरैबायदि मोनसे हारि जाय हारिया माने ओरैबायदि नागिरयो जेनेबा जोङो बिजिरगिरिफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि बर हारिया ओरैबायदि जायगा नागिरो अदेबानि गुबुन हारिफोरा मोनसे न बां लुनायनि खोथा सानबोला जेब्लाबो सोलोंथाइ लानाय जायगा दंना गैया देहा फाहामसालि दंना गैया राजा लामा एबा लामा मोजां दंना गैया बेफोरबायदिखौ नागिरनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनिया मोनसे गाज्रि जा मोजां हुदा दं बरफोरनिया जे मोनसे जायगाखौ जेब्ला सायखनो थाङो न बिधा महरै अब्ला जों नुनो मोनो जे जेब्लाबो ओ ओरैनो मोननाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओरैनो मोननाय मैगं थायगं जिब जुनार बेदर फिसा आरो लोगोसेयैनो ओरैनो जेबो टेक्स होआलासिनो मावनो मोननाय हा आरो लोगोसेनो दैखौ ओरैनो मोननाय बेफोरखौसो नागिरग्रोयो थिग बेयावनो जों बुंनो हायो जे जोंहा मिथिंगाजों गोबां सोमोन्दो गोनां आरो लोगोसेयैनो जों बुंनो हायो जे ओरैनो मोननाय मैगंखौ जों जेब्लाबो खनसाय नानै जाब समाव जोङो दोरोङारि मुलिबो बाहायगासिनो थ बेनि बेलायाव नोंनि नोजोराव एबा नोंथांनि नोजोराव हाग्रानिफ्राय खनसायनाय मैगंफोरा मा मा जानो हागौ एबा नों मा मा मोनजाबोखो बेनि बागै नोंथांङा सुदयै फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां ओ हागोन। ओ गिबियावनो जों हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला ओ बरफ्रा हाग्रायाव थाग्रा बा आ हाजो खरआव थाग्रा मोनसे हारि होननानै ओ जों सिगांनिफ्राय बा आथिखालावबो जों बे बर फोर बे आखुखौ नुनो मोनदों बिनि ओंखायनो ओ बिथांमोना गोबां मैगं उम मैलाफोरखौ ओ बाजाराव बायनायनि अन जायोबो फ्राय हाग्रानि नुंफोरखौनो खाारथुमनानै ओ संनाय बा रुदबनानै जानाय बेफोरबायदि हुदाखौ सि गांबा आथिखालावबो सिगांनि समाव रुनानै जानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव फ्राय थाव बा थावफोरजों एवनानै जानायफोरखौ नुयो फ्राय दाबो सि बायदिनो ओ मैगं बुथुमनाय बा हाग्रानि मैगं खाबथिंनाय बेफोरबायदि हुदाया बर'नियाव दाबो दासिमबो दं होननानै बुंनो हायो। गिबियावनो जों बुंगोन ओ हाजो खर' बा हाग्रायाव ओ जिउ खुंबोनाय जायफ्रा ओ जायफोर बर'फोर बिथांमोनहा गिबियावनो हाजो बा जाहाराव थांनानै ओ जोंनियावहाय मोनसे मैगं खानाय नेम दं ओ जयैनो लोगो थांनानै ओ बै हाग्रा बा हाजोआव जोंनि बर'फ्रा मानसि गालदेब बा खेरा दाफिनि अ बै मैगंखौ नायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओं आरो फिन ओ फिन बे मैगं ओ मा खेरादाफिनिबा मानसि ग बे मैगंखौ ओ लायफिननो थाखाय फिन बेफोरो थोरि बा हाग्रा बेफोर खौ सावनानै होबोनायखौबो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बिसोरो बे मानसि गालदेब बा खेरा दाफिनिखौ ओ लायबाय थानाय बा बेजों लोगोसे आथिखालाव बाजाराव फानफैनायखौबो नुनो मोनो जानायजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे से ओ हाग्रानि मैगं खानाय दंबावो ओ जेरै जों बुंनो हायो थास' बिफां थास' बिथ'राय थास' बिसं बिबार आथिं बेफोरखौ खानाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव ओ दिंसिया मैगं खानाय आ बेजों लोगोसे अम हाग्रायाव गग्रा मादामुनि बै फोरबायदिखौबो सिंग्रि मैगं बेफोर मैगंफोरखौ खानानै बा बुथुमनानै जानाय जों नुनो मोनो। ओमफ्राय ओ बेजों नो फाइनान्सि ओ बिबा बिलाइ होननानै बुङो बे फोरखौबो आथिखालाव खानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां हाग्रानि मैगं ओम फ्राय ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ खानानै जानायखौ दासिमबो नुयो नोंथां। आरो बे हा मानि मैगंखौ खानानैनो जोंनिया ओ बैसागुनि समावहाय जों बै हाग्रानि बायदिसिना बेफोरबायदि हाग्रानि मैगंफोरखौ संनानै जानाय ओ जों बैसागोनि समावबो नुनो मोनो नोंथां।
औ माने गोखा गोखै जानाय एबा फुंखा जानाय होननानै मिथियो जायखौ
थारैनो नोंथां बे समावहाय ओ बर'फ्रा बे हाग्रानि मैगं मैला गोखा गोखैखौ खानानै संनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे हाजो खर'आव बर'फ्रा गोखै जायखौ जों गंगार लाफा होननानैबो बुंनाय जायो बे गंगार लाफाखौबो हाजोनिफ्राय बा हाग्रा बारि बा अर'निफ्राय खानानै लाबोनायखौ नुनो मोनो जायखौ जोंनि बर'फ्रा ना बा नाफोरजों ओ बा ना गिदिर बा ना फिसाफोरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ बेफोर हाग्रानि मेगंफोरजों। ओ आंनिफ्राय ओ हाग्रानि ओं मैगं बुथुमनाय बा हाग्रानि मैगं सिनायनाय सिनायनाया बेखिनियानो नोंथां ओ
मोजाङानो थ' आंबो सानो जे जेनेबा बिफां लाइफाङाथ' गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो दा जों सिनायनो हाबाय बबे जाजायो बबे बे जाजाया दा आं बुंनो थाङो जाफोर मैगंफोर बांसिनानो जायफोर दायो हाइब्रिद बानायाखै हाइब्रिद नङा बैफोर मैगंफ्रा गोदोनिफ्रायनो हाग्रायावनो दंखायोमोन खोमा बेनिखायनो आथिखालाव बे जाजानाय दाजानायखौ बासिनानै अदेबानि न'फ्रावबो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो दा बु लाफा सायख' खेरादाफनि बायदि बायदि बेफोरखौ जोंङो दिनै न'आवनो गायनानै दोनखानाय आरो नङा होमबा
थारैनो नोंथां
दा बेथ' जानानै थांबाय दा आं मोनसे नोंथांनियाव सोंनो लुबैयो जे बे मोनसे दोरोङारि गियान बायदियैनो जानानै थांसिगोन एबा जागोन जे जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो जोंङो जे जानाय लोंनायनि गेजेरजों एबा मैगं थाइगंनि गेजेरजोंबो जोंङो माखासे ओरैबायदि खामानि मावो एबा दोरोङारि मुलि हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मि थिनाय माबाफोर दोरोंङारि मुलिफोर दंङा जेनेबा बे ओंख्रिखौ बेमार जायोब्ला जानांगौ होमबाना मोजां जायो हामो बेफोरबायदि गोबां ओंख्रिफोर मोननो हागोन जायफोर ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा मिथियोबा अननानै
अ थारैयनो नों थां गिबियावनो जों बुंनो हायो ओ बर'फोरनि फोथायनाय बा बर'फोर बर' ओ न'खरनि सुबुंफोरनि रायलायनायनिफ्राय जों खोनानो मोनो माब्लाबा कि ओ जोंनियाव आमाय मोननाय जायोब्ला ओ आमाइ मोननाय बा जन्दि सानाय होननानै जोंनि ओनसोलाव बुङो। बेबायदि जायोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय ओ खोरदैजों खांख्राइजों संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे खेरा दाफिनि बिलाइ बा माथि गाल्देबजों खांख्राइ आलु ओ बेफोरखौ संनानै जाहोनाय नुनो मोनो बेफोर मैगंफोराव जों हालदै होआलाबसिनो बा थाव गुबै होआलाबसिनो रुनानै ओ आमाय मोननाय सुबुंनो संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनिया ओ बर'फोरनिया मोनसे फोथायनाय दं कि ओं बेराम हामनायजों लोगोसे बेराम जायो होननानैबो ओ जोंनि ओनसोलाव माखासे बर' सुबुंफ्रा माखासे मैगंखौ जायोब्ला बेमार जायो आरो माखा खासे सुबुंखौ बेरामनिफ्राय बारग'यो होननानैबो फोथायो जेरै जों बेेराम जायो हाग्रानि बबेबा मैगंखौ जायोब्ला बेमार जायो होननानै बुङोब्ला ओ बा सानाय सुनाय बा बबेबा बेरामा सिखारो होननानै बुङोब्ला जों जेरै अन्थाइ बाजाब खौ बुंनो हायो अन्थाइ बाजाब जायोब्ला बा अनथाइ बाजाबजों आलु जायोब्ला जों मोदोमनि साखांनाय सोमजियो होननानै बुङो। आरो बिदिनो थास' थास' बिफांफोर जायोब्ला जों मोदोमनि माननाय बा खुरुआ बारा जायो होननानै फोथायो। बेफोरखौ आं बुंनो हायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे ओ गोबांद्राय लोमजानाय बा जायखौ जों ओ टाइफड जानाय होननानै बुङो बे टाइमावहाय जोंनि ओनसोलाव हाग्रानि गोबां मैगं माना मुनि आरो दाउस्रि आथिं आरो बेजों लोगोसे थायनासि बिलाइ आरो जारि बा उसुमै ओ बैफोर मैगंफोरखौ खांनानै खमा रोदा बायदि बायदि थालिर आथियाारनि आथिं बा रोदा बेफोरखौ खांनानै बेखौ दाउसा फिसाजों संनानै बा बानलु बदोन होनानै संनानै जाहोयोब्ला बे ओ टाइफड जानाय सुबुङा टाइफडनिफ्राय बारग'यो होननानैबो जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां। बै हाग्रानि मैगंफोरखौ संनानै थोबब्ला बेखिनि नोंथाङा
दा जों नुनो मोनबाय जे दोरोङारि मुलि एबा दोरोङारि जा खनसायनाय मैगं खनसायनाय बेफोरनि गेजेरजों गोबां जों बेरामखौ होबथानो हायो अदेबानि जों बेफोरनि गेजेरजों गियान मोननो हायो। आथिखालाव जोङो गोबां गोबांनि बेफोरबायदि बिजाब मोनाखै एबा मोननो थाङाखै जे मार्केटआव जों बेफोरबायदि गोबां बिजाब मोननो हाया मोनसे मोननै दङ बेयावबो दा जेसेबां दं एसे एनैल' थ' जुदि बेफोरखौ जुथुमनानै जुदि मोजाङै लिरथुमनानै दोनोब्ला आं सानो बर' थुनलाइयाव मोनसे बिहोमा होगोन आरो बिहोमा होननानै। जों बर' सुबुङाल' नङा गुबुन हारिफ्राबो हयथ' बेफोरखौ फरायना बुजि मोननानै हयथ' बेमारफोरनिफ्राय आजारफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै आं सानो। मानो थाखाय होननानै बुंब्ला मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनि जानाय लोंनायानो जोंनि देहाखौ गिबियाव माने साबदान खालामो आरोना। थेवबो जिखिनि जाया मानो बे सावरायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय थ' जों इयुन समाव आरोबाव बेफोरबायदि आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।